खोनादोना नोंथाङा।
औ नोंथां।
उम जोङो अ नोंथाङा ओरै फ्रियाव दंबा जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां।
उम जोङो न'आव फिनाय जिब- जुुनारनि बागै सावरायनागिरदों आरो।
उम।
ओ न'आव फिनाय जिब-जुनारजों जोङो बोरै रां खामायनो हायो बिदिनो न'खौ सोलिनो मोनो। फिसा नांगौ नालाय बिनि थाखाय ओ गिबि गिबियावनो आं दसे फोरमायग्रोनोसै ओमफ्राय नोंथाङा आं फोरमायखांबा फोरमायबानो जाबाय।
औ नोंथां।
औ जोङो बिनि जोङो न'आव फिसिनाय बिदिनो जिब जुनारफोरजों जोङो गोबां रां खामायनो हायो। जोङा बिदिनो गोबां दङ' बिदिनो मोसौ, अमा दाउ, फारेव, हांसो आरो जों फुख्रिनि नाफोरजोंबो जों खामायनो हायो।
उम
जों गिबियावनो ओ अमानिखौ बुंगोनसै अमाखौ जोङो अमाखौ जोङो बिदिनो अमा बिमाखौ दसथासो खालामनांगौ जोङो अमा बिमाखौ बुरजा खालामबा जोंनाव साफ्राबो जोंना गोबां जागोन बिदिनो मासे अमाया जुदि दसथा खरि फिसा होयोबा बिदिनो दसथा अमाया एकस'था फिसा जागोन बिदिनो जोङो मासे अमाखौ जोङो ब्रै रोजा खरि मोनोबा जों गोबां रां मोननाय जायो। जोङो बिदिनो अमाखौ जोङो फुंनि, बेलासिनि, मोनानि बिदिनो जोङो जोबोर आदर लाबाय थानांगोन बिदिनो बेमार जाबाबो जोङो नायनांगोन। आरो जोङो अमानो थाखाय जोङो न' लुना होनांगौ जोङो अमाखौ जों गोबां आ लानांगौ जायो बिदिनो जों न'फोर लुनानै जोंङो खि बेफोरखौ जों साफा खालामबाय थानांगौ बिदिनो अमाखौ साफा दोननांगौ। जोङो अमाफोर थांबा गोबां रां खामायनो हायो थिग बिदिनो जोंना मोसौफोर दङ' मोसौफोरखौ जोङो बुरजा लानांगौ बिदिनो मोसौखौ जोङो दसथासो बिमा खालामखानांगौ। बिदि बिमा खालामबा बोसोरावनो जुदि दसथासो फिसा होयोबा जोङो मोसौ हालुवाखौ जोङो मोसौ सौ जराखौ फानोबा जोङो ब्रैजि बाजि रोजासो जोङो रां बिदिनो जों खस्थ' खालामनांगोन बिदिनो फुङाव दोस्लायनाय बेलासियाव फुङाव दोहैनाय बेलासियाव दोस्लायनाय मोनायाव लायनाय। बिदिनो जों दैबो दौनांगोन बिदिनो गांसो गैयाबो जों गांसोखौ लायना होनांगोन। बिदिनो जोङो गोबां खस्थ' खालामनांगोन जों खस्थ' खालामनानै सानसे समाव जोङो
उ
गोबां रां मोनहैनो हायो आरो बिदिनो जोङो मोसौ सौ फिसिनानैबो जों रां मोन हायो बिदिनो बोरमाफोर बोरमाखौबो जोङो बिदिनो खस्थ' खालामनांगोन दै दौनांगोन बिदिनो खास्लायनांगोन मानांगोन। आरो जोंना फख्रियाव थानाय जोंहा नाफोरजोंबो जोंहा गोबां रां खामायनो हायो। जोङो फुख्रिखौ जोङो बार' मास दै थानाय खालामग्रोनांगोन गिबियावनो। आरो जोङो नाखौ एसे बुरजा बुरजानो हगारनांगोन आरो जोङो सानफ्रामबो बेला मोनासि बिदिनो आदार होबाय थानांगोन गुन्दै जा बिदिनो जानाय आदार बायदिसिना होबाय थानांगोन जोङो जोङो बिदि खस्थ' खालामबाय थायोबा जोङो फाननाय समाव नाफोर मासेयावनो जुदि थाम केजि ब्रै केजिसो जायोबा जोंना ना मासेयावनो गोबां रां मोननो हायो बिदिनो जोङो गोबां ना हरैबा बिदिनो बिदिनो गोबां अजन जागोन गिलिरबो जागोन आरो नाफोरा माने बुरजा जायो बिदिनो फुवानफ्रा जुदि देरजोबा जोङो नाफोरजोंबो जों गोबां रां खामायनो हायो मोनो मोनो थिग बिदिनो जोङो ब्रयलार फार्म बायदिखौबो जोङो खालामनो हायो ब्रयलार फार्म खालामबा जोङो बयलारफोरखौ जोङो बुरजायै बायला लाबोनानै जोङो फिसायैनो गोरलै समाव जोङो न'फोर लुना दोननांगौ बिनि सायाव ओमफ्राय आरो जानाय आदार लोंनाय बायदिसिनाफोरखौ जों होबाय थानांगौ नखराव जोंङो बिदिनो सान्दुं नाङिफ्राव दोननांगौ आरो बयलारा सान्दुं सैज हाया बारा जोङो बयलारफोरजोंबो जोङो बिदिनो गोबां रां खामायनो हायो गोबां बिदिनो गामिनि खाथि खाथिफ्राव बिदिनो नुबाय आङो बिदिनो बयलारफोरजोंबो माने न'खर सोलिनाय दङ थिग बिदिनो जोङो हांसो हांसोफोरखौबो जोङो एकस'था दुइस'थासो जोङो बायना लाबोनानै बिदिनो नेटफोर सोंनानै एबा बारिफ्राव जोङो नेट सोंजोबनानै बिदिनो हगारनांगौ बिदिनो जोङो बे हांसो पार्टिफ्रा माने दै नांगौ जायो जोबोरनो फुख्रिफ्राव जोङो बाउणडारि बिदिनो नेटफोर सोंनानै होयोबा जोंङ फिनो हायो बाहेरायाव थाङैनो जाहाथे आरो जोङो बिदिनो हांसो सेनाफोरखौबो फिनो हायो हांसो सेनानो बारा दैनि गोनांथि जाया बिदिनो बारिफ्रावनो नेट सोंलाबायनानै जोंङो फिसिनो हायो सोनारो बेफोर आदां गेसेां हां हाबदेरगोन जों हांसोफ्रावबो गोबां बिदिनो राङो फुजा समाव हांसोफ्रा जोबोद सलियो जोङो हांसो फिनोबो माने बिदिनो रां मोननो हायो थिग बिदिनो दाउफोर दाउफोरखौबो जोङो फिसिनानै बिदिनो रां मोननो हायो दाउखौबो जोङो सानफ्रामबो बिदिनो आदार होबाय थानांगौ जायो दाव दावनोबो माने बिदि मोनसे बाउनडारि खालामा दोन्नांगौ नङाबा न'आव जोबोद खिथाब होैयो न'आव बिदिनो थांलाय फैलाय बिदिनो खिलालाजोबो न'आ जोबोद लेथ्रा जानो नागिरो आरो जोबोद मोनामो बेनि थाखाय जों माने बारिफ्राव बिदिनो नेट सोंनांगौ आरो नेट बिदिनो एसे गोजौसो जान्जिसे जानाय नेटफोर सो बेखौ जोङो सोंनांगौ सोंनानै जोङो हगारनांगौ आरो दाउखौबो जोङो हगारबाथाय माने दाउआबो फ्रि जायो बिदिनो जोंहा न'आव थांलाय फैलाया जानाय नङा आरो दा जों दाउफोरनाव बिदिनो गोबां रां खामायनो हायो आरो दा नोंथाङाबो फंनैसो बुंदो दे बिदिनो दाउफोर फिसिनाय बायदि
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा जाखिनि दहाय फोरमायलांबाय बेफोरो गासिबो नंगौ जेनेबा बेफोर न'आव फिसिनाय जुनाद फोर जेनै दाउ अमा मोसौ बेफोरो जोंनो गोबां हेफाजाब होयो ए बुं बुंनो थाङोब्ला आ होनो मोसौ मोसौ बेफोरखौ फिसिनाया जोंनि थाखाय बिराद मुलाम्फा जेनेबा बेफोरखौ फाननानै जोङो खहानि समाव जेनेबा रां रां गैयि समाव माने ओ मा रां बेफोरखौ फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो ओ जेनेबा बेफोरनि अनगायैबो गोबां मुलाम्फा होयो जेरै मोसौआ जोंनो जेनेबा गाइखेर होयो ओमफ्राय मा होनो मोसौ हालुवाजों जों हाल एवनो हायो जेनेबा मोसौ हालुवा बिदि मोसौनि ओमफ्राय जोङो माने गोबोर हासार मोननो हायो जेनेबा न' लिरनायफोराव बाहायनो हायो ओ मा होनो गोबाव जेनेबा गोबोरखि खौ जेनेबा गोबाव सम दोननानै जेनेबा आबाद फोथारफोराव सारनो हायो बेफोरनो आरो
ओ बेनि अनगायैबो जेरै उम दाउ अमाफोर बेफोरबो जोंखौ मुलाम्फा खालामो ओ मा होनो नोंथाङा दे जोय फोरमायलांदों बेफोर गासिबो उम ओ बेयावनो गासैबो जेनेबा हाबनानै थाखाबाय
उम ना दाउफोरनो मोजाङै बिदिनो आदार होनांगौ ओ‌ मा होनो न' थाग्रा न' बानायना होनांगौ ओ बेफोरो नंगौ जेनेबा अमानोबो आ टाइम टु टाइम आदारफोर होनांगौ न'फोर बानायना होनांगौ ओ बेफोरो जेनेबा ओ बेफोरो जिब ओ न'वाव फिसिग्रा जिफोरा जेनेबा जोंखौ ओ गोनांथि समाव हेफाजाब होयोखायनो ओ जोंबो ओ बिसोरखौ मोजाङै जोथोनै लाखिनांगोन ओ आदारफोरखौ मोजाङै होनांगोन आं बिदि होननानै सानो नंगौना नोंथां?
औ नोंथां उम
औ
उम बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा जों अमा दाउ ओ बेफोरखौथ' जों जानायावबो बाहायो जेनेबा नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
ओ नोंथाङा जानो मोजां मोनोना
औ औ मोजां मोनो नोंथां
ओं ओ जेनेबा अमाफोरखौ जोङो जेनेबा ओम बोसोरसे उम बोसोरसे आरो बिनि बिनि उनाव माखासे दानफोर जेनेबा फिसिनानै बा फिसिनानै जोङो जेनेबा बुथारनो हायो दाउफोरखौबो जेनेबा ओ दाउफोरखौबो जेनेबा ओ मा होनो ओ उम आदा मासफोर आदा मासफोर बेसिबांसिम फिसि हैनानै जोङो जेनेबा एसे गिदिर देरोबा फाननो हायो ओ न'फोराव जानो हा यो जेनेबा बेफोरनो आरो
अ औ नोंथां
जोङो बेफोर दाउफोरखौ जोङो न'फ्राव थायोबा माने मालाबाफोर आलासि फैयोबा जोङो दाउफोरखौ बिदिनो बुथारनानै जोङो होनो हायो बिदिनो जों मालाबाफोर खामानि मावनानै फैयोब्ला मेङोब्ला जोङो मेंनाय समाव बेफोरखौ जोङो जानो लुुबैयो जोङो खामानि मावनायाव जोङो बे माने जानो मोजां बेफोरो बुसादा बिदिनो ल केल बुसथुआ माने मोजां जायो आरो न'वावनो बानायनाय नालाय बिदिनो मेडिसिन गैयि बिदिनो न'वाव जानानै देरनायफोरा माने आरो बेमार आजारफ्राबो सा फानो नागिरा लकेल दाउफोरा माने जानायफ्राव जोबोद मोजां आंबो जोबोद मोजां मोनो लकेल दाउखौ
जेरै बयलार ब्रयलार दाउफोरखौ जेनेबा मेदिसिनफोर बिजिफोर थुयो जेनेबा दाना फोर दाना गोबां बुसथु मुलिफोर जेरै थाबदेरनायनि मुलिफोर आरि माबा बुसथुफोर बिदिनो लगायना होयो ओम बेफोरनि बेफोरनिफ्राय बेफोरनिफ्राय माने ओ सुबुंनियाव सुबुंनि देहायाव गोबां खहा जायो ओ जेनेबा जोंहा दा न'आव फिसिखानाय जेनेबा दाउफोर ओम दाउफोर न' फिसिनाय दाउ अमाफोर ओ बेफोरो बेफोराव थ' जों बेफोरबायदि मेडिसिनफोर होनाय जाया बेखायनो ज जोंनि थाखाय माने माबा जायो आरो मोजां जायो आरो
औ औ खोनादों नोंथां जोङो जोङो बेफोर जिब जुनारखौ जोङो न'आव थाथारनांगौ जोङो बेफोर न'फोर थायोबा माने जोहा मालाबाफोर जोंहा जानो लुबैबा मोनजायो आलासिफोरआ जोंना बायसान्स इमारजेन्सियाव जोंना सारब्रबनानै जोङो होनो हायो आरो जोङो बायदिसिना बे जोङो फालिनाय एबा जोंना बायदिसिना जानुवारिफोरानो हग माबा मोनसे जोंनि फोरबोफोर फैयोबा जोङो रंजानो बेफोर दिन फैयोब्ला जोङो जो जयैनो न'खर न'नि गोजा जोङो बेफोरखौ जानो हायो आरो
औ
दा बेफोरो माने जोंनि थाखाय जोबोद जानायनि थाखाय मोजां बेमार आजारफोर खम जायो होखांनायाबो जानाय दा नोंथां नोंजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय दा जोंना समाबो जानानै फैबाय नालाय नोंथां दायो जोङो जोङो रायलायनायखौ एसेांनो लाबाय आरोना
औ जागोन दे नोंथां